हेलौ! नोंथा। खोनादोंना नोंथां?
अ अ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो दालाय नोंथाङा?
औ औ नै जिरायनानै दं नोंथां।
बेलासिनि ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रियाथ नोंथां जाहा थास' बिथरायसो जादोंमोन।
आदसा गोथावआनो माथो जोंहाबो जाखांबाय
औ औ औ
ओंख्रिया माबासो मा होनो खुमब्राजों नाजोंमोन आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां,
अ नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोनना एसे?
औ हागोन नोंथां,
अ नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइ आरो आथिखाल मुगानि सोलोंथाइ जौगासारनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
अ बिदिबा नोंथाङा बुंलांदो फंनैसो,
औ जागोन नोंथां जागोन
औ दा नोंथां बुंनाय बायदि गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइनि जौगासारनि सायाव ओ फंनैसो बुंनो थाङोबा जों गोदोनिफ्राय दासिम सिमाव सोलोंथायाथ' गोबां जौगाबोबाय नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ औ
नंगौ नोंथां
जायनि जाउनाव दानि जुगाव गोदान गोदान आदब खायदाजों बा गोदान टेक्नलजि गोदान टेक्न'लजिनि जुगजों जोंहा नुफेरै नुफेरै बायदि बायदि बायदि रोखोम ओ मुवा बेसाद बा आइटेमफोरबो जों नुनो मोनगासिनो दङ
औ नंगौ नोंथां
मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव सोलोंथाइ लानो जोंहा गोबां ओ जेंना जेंसिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन। मानो होनोबा जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय सोलोंसालि जाय जोंनि खाथि साखाथि फाखाथियाव गैयामोन
औ नंगौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
जोङो हान्था मेलानि सायावबो जोङो गोबां
औ नंगौ नामा
मानो होनोबा जोंहा लामाजोंबो लामानि सुबिदा गैयामोन दंमोनबाबो जोंहा गोबां मा‌ अरनबारि गेजेरनिजों जोङो सौसि सौला थांनांगौ जायोमोन हाजो हाला औ जायनि जाउनाव इडुकेसनाव इडुकेसन माने सोलोंथाइ लानो जोंहा गोबां खस्थ' ' खस्थ' जायोमोन आरो बेनि बिनि थाखायनो जोंहा गोदोनि समावहाय सोलोंथाइ बेखौ मोजाङै जेन'बा लाफुंनो हायाखै बा सोलोंथाइ लाफुंनो सानब्लाबो जोंहा सोलोंसालिया खाथियाव गैयिनि खार'नाव जों सोलोंथाइखौ लानो हायाखैमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां
दा बैफोरनि खारनावनो जोंहा गोदोनि जुगाव सोलोंथाइनि गुन बा गियान गैयैनि खार'नाव गैयैनि जाहोनाव जोंहा गोदोनि सम गोदोनि समाव दानि जुगाव जे जेसेबांखिनि गोदान मुग गोदान जोंहा टेक्न'लजिजों दिहुनजानाय मुवा बेसाद फोर बेफोरो माने गोदोनि समाव गैयामोन जायनि जाउनाव बिसोरो गोदोनि समाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन न'खर संसार दानायावहाय ओ सुबिदाफोर गैयामोन माने गोबां सुबिदाफोर खममोन दा गोदोनिफ्राय दा नायनो थाङोबाथ' दानि जुगाव जोंहा गासैबो बिथिङावनो सोलोंथाइनि गियानखौ जोंनो नांगौ जायो
औ औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोरलैयै बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो जोंनि सुबुं समाजाव गावनि न'खर जानो थाखाय आबाद आबाद मावनानै जोङो न'खर खर संसार सलायनाय जायो
औ औ
आबाद मावनायखौ जोङो नाहरोब्लानो जों रोखा रोखा मोनथिखागौ बा नुखायो जे जोंनि दानि समाजाव बा दानि समाव सोलोंथाइनि गोनांथिया जोंनियाव माबायदि जानानै फैदों जायखौ जों बुंनो हायो सासे आबादारि जानोबो दानि जुगाव जोंहा सोलोंथाइनि गुन थानांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि बायदि आबादखौ मावनाय जालिया दानि गोदान आदबफोरजोंसो जोंहा मावनाय जायो जेराव ओ सासे आबादारिया सोलोंथाइनि गियान गैयाब्लाओ एबा गुन गैयाबा जोंहा आबाद मावनाय समावहाय ओ माबायदि मेडिसिनखौ मा टाइमाव होनांगौ? बैफोरखौनो मोनथियाबा जोङो बै आबादनि मोननो गोनां फिथाइ मुवा बेसाद बा बै आबादनिफ्राय मोननो गोनां मुलाम्फा बेफोरखौ जोङो मोनाबो जानो हागौ
औ नंगौ नोंथां
औ मानो होनो अब्ला जोंहा ओ सोलोंथाइनि सायावसो गाैबो जाजोबसै आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ जेराव जों नुनो मोनदों जे गोदोनि दिनाव हान्था मेलानिनो गोबां जोंहा ओ मा होनो बिदि खौ जेंना जेंसि जाबोदों माने दानि जुगाव जों ओ नायनो थाङोबा नुबाय जे जोंहा हान्था मेलानि बिथिङाव ओ लामा जों थिनि थाखाय लामानि हान्था मेला जोंहा गारि मथर ओंखारबाय आरो दैजों हान्थिनो थाखाय जों ना बायदि गिदिर गिदिर जाहाज नाव बेफोरबायदि ओंखारबाय आरो जोंहा अख्रांजोंबो दावबायनो हासै दानि जुगावहाय दा बैफोर अख्राजों दावबायनो थाखाय जोंहाय एरप्लेन बा हेलिकप्टार बायदि फ्लाइट बेफोरबायदियाबो जोंहा ओंखारबाय दा बैफोर ओंखारनाय खारन फोरानो जोंहा जाहैबाय ओ सोलोंथाइनि सायाव जाजोबनाय बे फोरो गासिबो सोलोंथाइनि गुननि गेजेरजोंसो जोंहा बेफोरखौ मोनफुंनो हादों बा मावफुंजोबनो हादों
औ औ
दा आं नुनाय खिनियाव गोदोनि फाय दासिमाव बैफोरखौ नुनो मोनदों। ओ गोदोनि समाव जे सोलोंथाइ गुन गैयिनि खार'नावबो ओ गोबां मुवा बेसादानो गैयामोन ना थाय दा फयै फैयै सोलायफैबाय जोंहा ओ बांसिनानो गासैनिबो ओ न'खराव बयहाबो न'खराव साफा सानैबाबो बा गासिबोफ्रा मानोे सोलोंथाइखौ मोनखाबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ सोलोंनो हादों बा सोलोंनो मोनदों बिनि जाउनावनो जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दासिमाव नुेरनो ओ नुेरै नुफेरै मुवा बेसाद बेफोरखौबो जों नुनो मोनगासिनो दङ औ दा नोंथाङाबो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय बा गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलों थायनि गोहोमा बांबोदों आरो, सोलायबोदों बैफोरनि बागै फंनैसो सावरायना होनो हागोन ना नोंथा?
औ हागोन नोंथां बिदिबा बुंनोसै। सि आङो द। गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ जौगानायनि सायाव जोंहा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो। मानि होन गोदों गोदोनि सोलोंथाइ लानाय राहाया जाबाय माने, बेलेग आरो दानि सोलोंथाइ लानायनि राहाया बेलाय गोदोनिया जाबाय नोंथां बुंनाय बायदि। बिनि गोदो गोदोहाय जोंनि न'खरनि। बिमा बिफाफ्रा माने बांसिन फरायसाफोरखौहाय मा होनो फरायसालियाव थिनहरामोन। बिसोरो माने बांसिन खामानि दामानि मावनानै थाहैयोमोन। आरो गोदोनि समावहाय फरायसालिफ्रा न'निफ्राय गोबां जानगारावमोन। आरो बैफोर फरायसालियाव थांनो थाखाय मा होनो गामिफोराव एबा समाजावहाय माने मोजां रोखोमनि मोनसेबो लामा गैयामोन जायनि जाहोनावहाय। हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों थांनांगौ जायोमोन। आरो थांनाय फैनायावनो सानसे जायोमोन होनना खोनानो मोनदों जोङो गोदोनि दिनावहाय नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
समावहाय थोजासे बिबांनि लेखा फोरबो गैयामोन आरो माखासे लिरगिरि फोराबो मोजां नङामोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव बेवहाय जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय, मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया मोनसे गोनोखोआरि मुगा बे मुगायाव इन्टारनेट। नि गेजेरजों जोंहा माने सोलोंथाइ लानायावहाय माने बांसिन जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जोहै सासे फरायसा फिसाया माने फरायसालियाव थाङालासिनो, न'आवनो थानानै इन्टारनेटनि हेफाजाबजों, मबाइल फननि हेफाजाबजों माने गुबुन गोजान गोजानाव जानाय जाथाय बायदिसिना जायगा समायना रमायना नुथाय, बायदि जेनेबा फरायनायनि बेलायावनो होन बायदि बेलायावनो होन माने न'आवनो थानानै बिसोरो माने नुजोबनो हमबाय। बैफोर जायफोर दिहुनजानाय मबाइल कम्पिउटार जेरै गारि, मथर, बाइक बायदिफोराबो जोंहा मा होनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरानो दिहुननाय नोंगौना नोङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मुगा जों दानि मुगाजों गुबुन फारागथिखौ जोंहा नुनो नुनो मोनो। मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय जों साइकेल गंसेखौनो नुनो गोब्राब मोन। नोंगौना नोङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आथिखाल जुग जुगावहाय जोंहा साइकेलनि अनगायै गोबां गारि मथर गिदिर गिदिर जेरै रेल गारि नोंथां बुंनाय बायदिनो गोजौजों खारग्रा जेरै एर'प्लेन, फ्लाइट, हेलिकप्टार बायदिखौ जों नुनो मोनबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दैजोंबो हान्थिग्रा जेरै जाहाज, फेरि बायदिफोरखौहाय जों नुनो मोनबाय। जोंहा बैफोर खौ माने नुनानैनो जों हमदांनो हायो आरोना। आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइ रा हाया माबायदियै जौ-जौगासारनो हादों। गोदोनि समावथ' बै फोर गैयामोन गोदोनि समावहाय दंमोनब्लाबो दैजों दावबायग्रा दंमोनब्लाबो नावफोरजोंसो दावबायोमोन। नावफोराबो जाहैबाय गोदोनि समावहाय मेसिननि नङामोन। दंफां लाइफांखौ दानफायनानै बानायनाय नावसोमोन। जेराव माने जाय जायजों हान्थिब्ला माने जिउआ मानसिनि जिउआ जोबोद माने खैफोद गोनां आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा बैफोरनिफ्राय बारग'नो हमबाय। आरो मोनसे खोथाया रोखादि गोदोनि समावहाय जोंहा बेमार आजार जायो ब्ला माने गोरलैयै थैयोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों बांसिन थैनायनि हा खौनो खमायनाय सो नुबाय नोंगोना नोंङा नोंथां? मानो होनोब्ला आथि जालमु जौगालु मुगायाव माने बयबो माने फरायनायाव जौगानायनि गेजेरजों माखासे बेमार आजारफोरखौ फाहामनो हानाय माने मुलिफोरबो दिहुननाय जाबाय। जायनि जोहै माने आथि खालावहाय माने थैनायनि हारा गोबां खमायनो हमबाय आरो ना?
औ नंगौ नोंथां
थां जोंहा समा जाबाय। नोंथांजों रायलायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां बिदिबा औ दोनथ'नोसै बिदिबा।